नोंथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा दायो सम दङब्ला ओ आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदाया जादों ओ जोंनि ओ दोरोङारि ओ मुलि बानायनायफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ जा मिथिगौ एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नंगौ हागोन नोंथां।
औ
दा बिदिब्ला आं समखौ ओ नस्थ' खालाम जासे माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि बाहायनाय मुलि बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो नाजानि।
औ
औ दा गाहाय जों बर'फोरा गामि ओनसोलाव थायो हिसाबै माने बेबायदि दोरोङारि नेमजोंनो माखासे बेरामखौ सोखनानै लानाय जायोमोन। दा बेनि थाखाय बिसोरो गामियावनो ओ हाग्रायाव मोननाय बा मा बबेबा बिफांनि रोदा बबेबा बिफांनि बिजौ बबेबा बिफांनि बेन्दों बेफोरबायदिखौनो बुथुमनानै मानि जोङो मुलि हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
औ दा बर'फोराथ' मोनसे ओ सिभिलाइस हारि होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा बिसोरो ओ माबे बिफां खौ जायोब्ला बबे बिफांनि बिलाइखौ होयोब्ला बे बेरामाव हामो बेफोरखौ मिथिनो हानायलाय बिसिनि बाहायनाय जेनेबा आथि खालावबो अबेबा अबेबा मुलिफोरा दासिमबो जोंनि समाजाव बाहायजानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै' जोङो ओ सबखा बिदै सख खा बरि नोंथाङा खोनाफेरबाय ने?
औ
औ दाबो जोंनि बर'फोरनि गामि फोरनि हाथायफोराव दाबो बे सबखा बिदै सबखा बरिखौ मोननो हायो। जेराव बियो जोङो गाहायै माब्लाबा सोरबा टाइफइडस जायोब्ला बा माब्लाबा ओरैनोथ' बर'आव सबखा होनानो टाइपदसखौ नो इंलिसाव। इंलिसाव टाइप फट होनो आरो बर'आव सौखा बेराम होनो आरोना दा बेनि थाखायनो बेखौ बर'आव सब सबखा बिदै सबखा बरि होनो आरो नोंथां दा बेखौ गाहायै बेयाव बाहायनाय जायो आरो माब्लाबा सोरबा मोदोम साख्रुब सुख्रुब जायोब्लाबो जों बे सबखा बिदै सबखा बरिखौ जाहोनाय जायो आरो। दा बेहाय माखासे ओ मिथिंगायारि मोननाय जेरै हाइजें, बानलु आरो माखासे बिफांनि रोदा बेफोरबायदि रसखौनो दिहुननानै रुनानै बानायनाय जायो बिदैखौ आरो बे माबाखौ बरिखौ बेबायदिनो हाइजें बानलुखौनो सिथनायखौ जों एसे मिथियो आरो माखासे थाबावनो हागौ आं जाखिनि सिगाङाव बाहायनायाव ओ मोनलोंनायाव आन्दास मोनो बेखौनो आं दा नोंथां फोरमायबाय। दा मोनबावो जोंहा बिनि अनगायै माखासे आमाय मोननाय समाव फिथोब एम्फौनि फिथोब गानहोनाय नुनो मोनो। दा एम्फौनि फिथोबावबो बे जाय मुलि होगिरि अजा मा होनो ओरैनोथ' जारुवा जारुवानि होनो। अजा जारुवा। दा बेसोरबो बेहाय एम्फौनि फिथोबाव माखासे ओ बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय बुस्थुफोरखौ सोनानै गोदोनायाव गानहोयो आरो अब्लालायनो आमाय मोननायाबो हामो। दासिमबो जों बेखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ जेराव गथ'फोर गथ' गोरलैफोरखौ जोङो थालोआव खाफालाव जेरै हांगार फुननानै होनाय नुयो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेफोरावबो नोजोर नाङिनि बा ओ मा बै खर' गावनाय होनो ना। बेफोर बायदिफ्रा माने जानो हायैनि थाखाय जों फुनो होननानै मिथिनो मोनो आरो नोजोर नाङिखौनो गाहायै बाहायो। दा मोननो हाबावो बेबायदिनो बर' समाजाव ओ उदै सानायाव जेब्ला ओरैबायदि मोनसे मुलि आं बेखौबो मोनदों। उदै सानायाव ओरैबायदि मुलि बियो ओ मोदै मोदै माबाखौ सिनायो ना नोङो मोदै जिब मोनसे। हाग्रायाव इदि थायो बै बिखुङाव सु थायो मोनसे ओ बिथ'राइ बिजाबाव क्लास थ्रि ना फराव सुस्रोन होननानै मोनसे सु सल' दंमोन बेनि। औ गोसोआव फैबाय जानांगौ नोंथाङा औ दा बे मोदै बे मोदैनि माबायाव ओ खिया मोनसे बिराद बेसेन गोसा मुलिलाय बेयो उदै सानायनि। दा ओ बेफोरबायदि जिबनि माब्लाबा जों गामियाव थायो नालाय हाग्रा जिं फ्राव थायो दै जिंफ्राव। माब्लाबा मोनस'नोबा बेफोरनि खिखौ जोङो ओ फोरानो आरो ना मोन मोनबाथाय। फोराननानै दोनबाय। ओमफ्राय जेब्लानो उदै सायो। बे समाव जों बेखौ दैयाव सोमनानै लोंहोनाय जायो। अब्ला बेजोंबो हामो आरो उदै सानाया। आरो मोनबावो जोङो जेब्ला आखाइ बौवो आइथिं बौवो माबा मोनसे खुनि जायो। बे समावबो जोङो माखासे मुलि मोनो बाहायो। जेरै ओ मोनसे ओम गाहाय गाहाय फिफां बियो। अमा खि होननानै बुङो। नोंथाङा सिनायो ना सिनायाथाय। अमा खि फिफां। दा बेखौबो जोङो हुफ्लेनानै बे बौनाय जायगायाव खुदै होबाय एसे ओमफ्राय आखाइजों थां खुरनानै बायदि सिफ्लेनाय जायो बेखौ मोजांनो दा बेखौ होबाबो जोंहा बौनाया हामो। आरो बेबायदिनो थुलुंसि बिलाइखौबो जोंङो सिफ्लेनानै बेबायदिनो बौनाय जायगायाव होयोब्लाबो थैगनाया बन्द' जायो आरो ओमफ्राय जों मोनबावो माखासे समाव जों बेफोरबायदि बुस्थुखौ मोनस्लाबाबाबो माब्लाबा ओं सासे आबादारिया औवा दाननो थांदोंलायनो औवा दाननायाव बोरैबा आथिं बौबाय बा सिखा बौाय सिखाया आथिंखौ बोबाय आखाइयाव बोबबाय बे समाव मा खालामगोन जोंहाथ' बे थुलुंसिबो मोनला अमा खिबो मोनस्लाबला अब्ला बे औवानिनो बे गोथां गोथां जे बिगुर बायदि थायो बेखौ सिखाजों सैनांगौ माने ओैरैनो गुद्रि गुद्रि गुन्दैबादि ओंखारओ सोयोबा। सायाव सोयोबा बेखौ होब्लाबो आरो होब्लानो माने माबायो आरो थै गंवाया बनद जायो। आरो मोनथाराबा दुब्रि बिलाइखौ जोंङो अग्लिनानै सावसोबनानै बे बौनाय जायगायाव होयोब्लाबो सानाय आरो थैगनाया बन्द' जायो आरो नोंथां
औ औ
औ दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बाहायजानाय माखासे दोरोंङारि मुलि बिनि बागै सुंद'यै फोरमायनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।
औ ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो आथिखालावबो बेबादिनो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मुलिफोरखौहाय जोऔङो दासिमबो बाहायजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आंङो बेफोरनि मुंफोरखौ मोजांङै मोनथियोबा मा मा मुंनि ओ मुलिफोरखौहाय ओ ओ जोंनि बे बेरामफोरावहाय बाहायनाय जायो बेखौ आंङो मुंफोरखौ मोनथिजोबा थेवब्लाबो जाखिनि एसे मिथिगौ बेखौ बुंनोसै। औ ओ जोङो बिदिनो जनदिसफोर जायोब्लाथाय जोंङो जोंङो बेफोरखौहाय ओ ओ जोंनि खर'आवहाय जायबा जारि ग्रा अजा अ बिसोरो थास' बिलाइयाव बायदि बेवहाय थाव आरो बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदि मुलिफोरखौ होनानैहाय जोंङो जारिनायखौहाय नुनो मोनो आरो बे जन्दिस जायोब्लाथाय औ बिदि जारिनायफोरखौहाय जोंङो थि खालावबो नुनो मोनो जेब्ला जोंना जन्दिस बेराम जायो। अब्लाहाय जोंङो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय एब्ला गावबा गाव बेराम जायोब्लाथाय बिदि अजा फोरजोंहाय ओ जारि जाहैनाय खौहाय जोंङो नुनो मोनो आरो आथिखालावबो। औ बिदिनो ओ जोंथ' आथिखालाव बांसिनै डाक्टरनाव थांनायखौ नुनो मोनो जन्दिस जाबोला। ओ थेवब्लाबो जोंङो ओ खायफा खायफा सुबुं फोर खौहाय बिदि जारि जानायखौ नुनो मोनो आरो बे जारि जानायावहाय जोंङो बे ओ अजाफोरखौहाय बिदि ओ थास' बिलाइखौहाय खर' सायाव ओ बिदि होनानै बेयाव बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोर आरो थाव बायदि होनानै हाय जोङो जारिनायखौहाय नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जोङो ओम बांसिनै आथिखालावथ' जोंनि बर' आइजोफोराहाय बायदि ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलि हारिनो मैगंफोर खानानै जायो नङा होमबा नोंथां
औ नो
खोनादोंना औ ओ बेफोरखौहाय जोङो बांसिनै औ बेफोरखौहाय जोङो बांसिनै ओ उदै सानाय ओ बेराम ब बेरामफोराव मोजां जायो होननानै बैफोर मैगं जेरै मानि मुनि ओ जारि बिलाइ बायदिफोरखौहाय ओ जोङो न'नि दाउफोरजोंनो ओ रुनानै एबा ओ संनानैहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौबो ओ जोंनि उदैनि थाखाय मोजां जायो देहानि थाखाय बिदि संनानै जायोब्ला मोजां जायो होननानै ओम जोंनि बर' आइजोफोरखौ बिदि ओ खाना लाबोनानैहाय संनानै जानायखौहाय नुनो मोनो आरो आथिखालावबो ओ बेबायदिनो जोङो ओ जारि बिबार बायदि फोर बेखौबोहाय जोङो ओ जारि बिबारफोरखौबो गुजुनाय बायदिफोर जायोब्लाथाय हामो होननानै जोङो गो थाङैनो बेखौहाय जेबो सङा लासिनो एसे मोजाङै सुनानैहाय खाना लाबोनानै मोजां सुनानैहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदि गुजुनाय बेरामफोराव हामो होननानै
नोंगौ थारैनो अब्ला नोंथां जोङो बे सुंद' बुं समनि गेजेराव सावरायनानै जोंनि माखासे दोरोङारि मुलि बाहायनाय बेखौ मिथिनो हाबाय
जोङो नंगौ मोन दंबावोमोन नाथाय जोंहा समनि आंखाल दा बेखिनि समाव जोङो रायज्लायनानै फोजोबनो हाया दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो फिन बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो खाबु लानो हागोन होननानै आं नोंथांनियाव ओ आसा फारिनाय थाबाय
औ नों थांनोसै
दे अब्ला नोंथांनो
औ दे
दे दे